हेल' नोंथां औ। खुलुमबाय नोंथां नोंनिसिमबो
औ। दा आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां मा आयदानि सायाव नोंथां।
दा जोंदि गावनि जेनेबा देहा बा गोग्गो देहाखौ बोरै लाखिनांगौ गावनि थांना थानायाव बोरै बेमार आजार गैयालासे थांना थानांगौ बेखौ आं नों थांजों गुवारै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ
दा बे औ दा बुंनो थाङोबा जोंनो। ओ थांना थानायाव
औ
मोजां गोग्गो देहा ला था लानाया जोबोर गोनांथार आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा गोबां मानसिया बायदिसिना गाज्रि मुवा बेसाद बाहायनानै बायदिसिना ओ जानाङि बेसाद बा लोंनाङि बेसादफोरखौ जानानै लोंनानै बेबायदिनो गोबां मानसिया ओ गोबां खहा बा गावनि देहाखौ खहा खालामनानै बा गाज्रि खालाम नानै लानो आरो नोंथां। बेबायदिनो बेनिफ्राय बासा सायनो बा रैखा मोननो थाखाय जोंहा गोबां ओ खामानि दङ बा गोबां मावनांगौ हाबा दङ। बेफोर जाहैबाय जोंहा। ओ जोंनि देहायाव जिखुनु ओ दै बा जोंनि ओ दै खफ' बेखौ जोङो बाहेर गारगारनो नांगोन। बेनि थाखाय जोंहा ओ सानफ्रामबो एसेबाबो ओ खमबाबो नै किल'मिटार बा थाम किल'मिटार जोङो खारनाय हुदाखौ खालामनांगोन। जाहाथे खारनाय हुदाजों जोंहा बै जिखुनु जोंनि देहायाव थानाय गाज्रि दै गाज्रि थै बेफोरो गो ओ खारस्रायो आरो जोंनि फ्राय गाज्रि दै बेफोरो ग ' गबोनानै जोङो गोग्गो देहा खाला मनानै लानो हायो। बेबायदिनो जोङो खारनाया जोबोर गोनांथार आरो खारोब्ला थाय मानसिया ओ गावनि देहा गावनि ओ मोदोम बारायनाय बायदिसिनानिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो बेबायदिनो बियाम खालामनांगोन। ब्याम खालामनायाबो जोंनि मोनसे गोनांथार ओ बाहागो। जोङो देहाखौ थांना थानोबाथाय गावनि देहाखौ गिबियाव नायग्रोनांगोन। देहाया गोग्गो थायोब्लासो जोङो थांना थानायाव ओ गोजोन एबा ओ हान्थियै थानो हागोन। गोन आरो जुदि देहाया मोजां गैयाब्ला। नाथाय सानफ्रामबो हस्पिटाल डक्टरनाव फार्मासिनाव मुलि जाबाय थायोब्लाथाय बेयो मोनसे। गोग्गो देहाजों संसार जानायबा ओ मोनसे मुलुगाव ओ हान्थिनायनि मोनसे ओ नेरसोन नङा आरो बा थांना थानाय मोनसे जाहोन जानो हाया बेनि थाखायनो जोङो ओ थांना थानायाव गोगो दे दो दै गोग्गो जानाय गोग्गो दै लोंनाय बेफोरबायदिखौ जों बाहायनांगौ। ओ जाय समाव जानाङा बेखौ जानो नाङा जोङो ओ सेवनाय ओ मुवा बेसाद बा जोङो ओ आइरन गोनां दै बा जिबसा गोनां दै बेफोरखौ लोंनो नाङा जोंहा अराय सम दैखौ गो गो लोंनो नांगौ मानो होनबा दैयावनो गोबां ओ रोखोमनि बेबायदिनो ओ बेमार आजार थायो दैनिफ्रायनो बांसिन बेराम। मा जायो होननानै बुंनो हायो जोङो दा बेखौ जोङो दैखौ गिबियावनो जोंहा न'आव ओ बानायना लानाय फिल्टार जेरै सिमेन्टनि फिल्टाराव जोङो। गिबियावनो ओ मुस्रि बा जि होनानै बिनि सायाव जोङो बाला होगोन बाला होखांनानै जोङो बेनि सायाव अन्थाइ होगोन। अन्थाइ होनानै आरो बाला होबावगोन आरो बेयावनो आरो अन्थाइ होबावगोन बेबायदिनो थाखो थाखो होनानै जोङो दै सरग्रा बानायनानै गोगो दैखौ लोंनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो आरो गोबां ओ गोदान गोदान ओ गोदानारि आगजु फिल टार बेफोरबायदि ओंखारबाय। जोंहा बेफोरावबो ओ सरनानै लोंनो हायो। सरि दैखौ ओ बांसिन लोंनो नाङा बेखौ मिनथि हस सिया जानला मोनला दैखौ लोङोब्लाथाय जोंहा गोबां ओ बेबायदिनो ओ गारजि बेमार बा गारजि ओ ओम देहानि खहा जाग्रा बेरामफोरा सोमजियो आरो। बियो मोनसे दा जोंहा बुंनो थाङोबा गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय आरो माखासे मावनांगौ खामानि दंबा बावो बेबायदिनो जोङो ओ गावनि ओम जानाय आदारखौ जोङो मोजाङै जानांगौ।
औ औ।
सिना मस्ला बायदिसिना ओ गोदान ओंखारनाय मस्ला जेरै चिकेन मस्ला मोटोन मस्ला गोबां बेबाय दि ओंखारबाय। दानि जुगाव ओ मोनफ्रोमबो बेदरनि मोनफा मोनफा बेद ओ मस्ला ओंखारला ओंखारबावबायसो। नाथाय गोदोनि दिनाव बे फोरबायदि गैयामोन नोंथां। मानो होनबा जोङो हाइजें बिलाइ बा हालदै बिलाइ बा जोङो हा हाइजें सामब्राम गुफुर बा सामब्राम बेफोरजोंनो जोङो ओंख्रै बा जोंनि बेदर ओं ख्रै बेफोरबायदिखौ जों बिराद मोजाङै ओ गोथावै संनानै जायोमोन आरो नोंथां। नाथाय दानि जुगाव मा जाखो नोंथां दा जोङा बेफोरबायदि खौ होनायखौ गारनानै गाव गा बागावनि जोङो दाउ बेदर संदोंबा चिकेन मस्ल' ला बा दाउनि मस्ला ओ अमा बेदर संदोंबा बेबायदिनो अमा बेदरनि मस्ला बेबायदिनो गाव गा बागाव मस्ला ओंखारबाय आरो नोंथां। बिनि थाखायनो जों गाव गा बागाव मस खौ होनानै जायो बेबायदिनो बेबायदि मस्लाफोरा गोबां जोंनि देहानि थाखाय खहा आरो। बेफोरबायदि मस्लाया जोंनि देहाखौ गेस्टिक गेस बायदिसिना जाहोनायाव गोबां गारज्रि महर होयो बेबायदिनो बाउल गेस बेबायदिनो गेसटिक उदैखौ थुम थुम मोनहोनाय जायाबाबो बायदिस थिनानै बेबायदिनो उदैखौ थुम थुम लाथाब होबाय थायो आरो। बेबायदिनिफ्राय जोङो बेबायदि मस्ला बायदि बाहायनायनिफ्रायसे गोजानाव थानाया मोजां जायो। बेफोरबो जोंनि मोनसे ओ गोग्गो देहा बा गोग्गो देहा दानायनि ओ मोनसे ओ राहा आरो। दा बुंनो थाङोब्ला बेबाय दिनो ओ रबाव दंबावो जोंहा देहा गोग्गो लाखिनायनि ओ जोङो गि गेलेनाय हुदाखौ खम खालाम नाङा। जोङो जेरैहाय फुटबल गेलेनाय बा जोलुर गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बेबायदिनो बुलुर भलिबल गेलेनाय बेबायदि गेलेनायखौ गेलेनांगौ मानो होनबा बेफोरबायदि गेलेनाय जों जोंनि देहाया जोबार एक्सारसारस जोंनि देहाया बेबायदिनो एक्सारसाइस जानानै बा बियाम जानानै जोंनि देहाया गोग्गो जायो आरो।
खालामनायखौबो लोगोसे लाफाबाय थानो नांगौ बेयो जोंनि जा सरबि बारायनाय बा उदै देरनाय बा मोदोम देर खारनाय बिफोरखौ ओ बियाम खालामनाय बायदि सिनानिफ्राय जोङो ओ जा जामुंखौ जानला मोनला जायैनिफ्राय जोङो बे उदै देरनाय बा ओ देहाजों इ मोदोम बारायनाय बेबादि बारायनायनिफ्राय जोङो ओ जामुं जानायफोरखौ लिमिटनि जानानै बा बाराद्राय ओ मेजेम गोनां बुस्थु जाया लासिनो जा ओ जोंनि बे देहा देरनायखौ हमथानो हायो आरो नोंथां। दा नोंथाङाबो ओ बेनि सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आं बेनि सोमोन्दैसो फोरमायना होनो हागोन नोंथांनिसिम गिबियावनो जोङोब्ला माने गोग्गो देहा होनोब्ला जोंहा बे जोंनि मोनसे जिउनि बा मोनसे बेसेन गोसा जिराद आरोना जोंनि देहाया जों बेखौ गोग्गो लाखिनाया जोबोद गोनांथार मानो होनोब्ला जों देहाया माने गोग्गो थायोब्लासो जोंहा माने गोबाव सम थांना थानायनि थाखाय माने जिखिनि जोंना जिउ राहाया बे जोंना गोलाव जायो आरोना गिबियावनो देहा गोग्गो लाखि बेनि थाखाय माखासे मावनो गोनां हाबाफोर दङ आरो माखासे मावनो नाङि बा बाहायनो नाङि माखासे खामानिफोरबो दङ जोंहा गिबियावनो गोग्गो दै लोंनांगौ जायो सिगाङावनो सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखाय मानो होनबा दैयासो जोंनि माने जिउआव मोनसे जोंनि बे देहायाव माने माने गेदेर बिफाव लायो आर ना मोनसे देहाखौ माने गोग्गय लाखिनायाव जोंहा बेखायनो नोंथाङा बुंनानै बायदि जेरै गोग्गो दै लोंनांगौ जोङो सारनानै फिलथार खालामो खालामनानै नोंथाङा जेरै बुंलांखाबाय थिग बेबायदि बिदिनो माने दैखौ माने जोङो मोजाङै लोंनांगौ बिदिनो दंखलफोरनिफ्राय दैखरफोरनिफ्राय हाननानै बा सावनानै डाइरेक्टहायबा सिदायै लोंनो नाङा बेखौ जोङो हरनांगौ आरो नोंथाङा हायोबा माने बेखौ फुदुंनानै रोंनांगौ आरो नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
बे दैयाव थानाय जिखिनि जिबसा जा जिखिनि बेग रिया बेफोर माने थैजोबो आरोना फुदुंजोब्लाथाय माने सरोब अब्लाथाय माने खायसे जि जौसा बा बेक्टेरिया सोरनायया सोरबा सोरबा माने फैया आर ना माने दैयावनो फैफाजोबफिनो माने सरबाबो बिनि थाखाय जोङो दानि जुगाव माने माने ओंखार जिखिनि गोनोआि जिखनि पिल्टार लाइनियनो जा बे माबानियानो जा अनेक थाय नालाय दानि जुगाव बेफोरखौ जोंङ बाहायनांगौ हायोबा हायोब्ला जों फुदुंनानै लोंनांगौ अब्ला माने दैया माने पियर गोग्गो दैखौ जों मोनलोंनो हायो आरो ना। ज जोंखौ देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव हेफाजाब होयो। बेबायदिनो जायो नोंथाङा बुंलांबाय जेरै एक्सारसाइस खालामनांगौ बियाम खालामनांगौ सामफ्रामबो जेनेबा फुं फुङाव था ब सिखारनानै खारनांगौ बिदिनो एक्सारसाइस खामनानै खारनांगौ ओमफ्राय फुटबल गेलेनांगौ जेनेबा नोंथाङा बुं लुर गेलेनांगौ बेफोर माखा से माने खेला बा दुला बे गेलेनायजोंबो जोंनि देहाया माने मा जायो सावस्रिया गोग्गै थायो आरोना बिनि उनाव मा जायो जोंहा देहाखौबो जोङो बिदि खेला दुला गेलेनानैबो माने जोङो मा खामनांगौ हराव जोङो एसे थाब उन्दुनांगौ आरोना जेनबा जोंनि देहाखौ जोङो मोजाङै ला खिनो थाखाय जोङो जि घटा बा दाइन घन्टा बा गु घन्टा माने जों उन्दुथारनांगौ आरोना मानोना जोङो जोंनि दे हाखौ रेस होनांगौ माने जोंनि देहाखौबो रेस होनांगौबा जोंनि मेलेमखौबो रेस्ट होनांगौ एसे बेनो मेगन मोदै खालामनाङा आरो ना ओखायनो जोङो फुङाव जिखिनि खस्थ' खालामबाय नोंथाङा हर राव माने रेस लानांगौ आरो ना अब्लासो जोंनि देहाया माने गोग्गो थायो आरोना नङाब्ला नोंथाङा खारबाय सानाजाबो सानावबो खारबाय माने खामानि खस्थ' मावबाय ओमफ्राय मोनायावबो जेनेबा उन्दुवलासिनो माबा मोनसे खामानि मावोब्ला बे जोंनि गोग्गो देहा दानायाव माने जेबो मुलाम्फा जाया आरोना नोंथां। बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ माने उन्दुनायाबो जोंहा गोनांथार बेनि उनाव जोङो माने जायो। जामुं जानाय बा आदार जानाय बेनिफ्रायबो जोङो गोग्गो दैयाखौ माने माबोरै लानांगौ जोबोद माने बिफाव लायो आदाराबो मानो होनब्ला आथिखालाव गोबां मुगानि जेनेबा जेरै एम्फौ होनाय माने एम्फौ होनाय जिखिनि माबा मोनसे थायो ना मा होनो बेखौ मुलि अ‌ मुलि मुलि मुलि बाहायनाय मुलि बाहायनाय माने औ मुलि बाहायनाय मैगं थाइगं गोबां आथि खालाव माने मोनबायना माने माने सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जेनेबा बिदिनो जानाय लोंनाय आदारनि बिबाङा खम जालांगासिनो नालाय बेनिखायनो जाय जाय फिथाइ बा जाय मैगं थाइगङा माने थाम दान ब्रै दान गाहाम लायो बियो माने थायनाय फिथाइ थायनायाव ओमफ्राय मा जायो जोंना दानि जुगाव बेखौ मुलि बाहायनानै जेनेबा जि सान बा नैजि साननि उ नावनो मा खालामनाय जायो बेखौ माने बहननाय जायो आरोना बे जायनि जाहोनाव जोंनि देहायाव बे मैगंफोरखौ जानानै गोबां बिबांनि मा होनो बेरारामफोर जायो।
बेनिखायनो जोङो बे मुलि बाहायनाय माबाखौ जानो नाङा आरो ना माने एसे खमायनांगौ। जेनेबा बिदिनो खबियानो जा आलुआनो जा बानलुआनो जा माने गोबां बिबांनि मुलि बाहायो नालाय जों बेफोरखौ एसे खम जानांगौ आरोना बिनि उनाव दङ जोंहा माखासे बिदिनो
फेग्रा मुवा बाहायनाय जेरै नोंथाङा बुंलांबाय नालाय फेग्रा मुवा बाहायनाय जेरै दानि जुगावथ' गोबां फेग्रा मुवा ओंखारबाय नालाय जेरै हमनानै ला बिरि सिगारेट सादा दा बिदिनो जौ जुवा बिदिनो माखासे आरो जोंहा द्राग्सफोर दं ओंखारबाय। जों माने बेफोरखौ जानगाराव जों था एकदमबारे बिफोर निसा बुस्थुनिफ्राय जानगाराव थाथारनाया जोबोद गोनांथार आरोना। बे जोंनि देहाखौ बांसिनै गाज्रि सिंनिफ्राय सिंनिफ्राय सिं सिं माने
गाज्रियै नस्थ' खालामो आरोना बेनिखायनो जों बेखौ माने फुरा माने बाहायनायनिफ्राय माने जानगाराव थाथारनांगौ माने जौ लोंबाय थायोब्ला जोंनि देहाया मा जायो जिखिनि जोंनि लिभार जोंनि जिखिनि माबाखौ किडनि बेफोरखौ माने गाज्रि खालामो आरोना जाय किडनि बा जाय लिभारा जोंनि देहाखौ सोदांनायाव दोगोन जानायाव माने
लायो आरोना बे बुस्थुआनो माने बे मा जायो जे‌ ब्ला नोंथाङा जौ लोंबाय थायो बे जोंनि लिभार ओमफ्राय बे किडनिया गाज्रि जालाङो आरोना। नों सिगारेट सोबनाय बिदिनो बिरि सोबनाय बेफोर मा जाहैगोन बै नोंसिनि मैखुन बिखा बेखौ माने सिंनिफ्राय सेवख'नानै गोसोम जाहोयो आरोना बिथां सानफा एफा सोबबाय थायोब्ला बिनि उनाव माने नोंथाङा केन्सार बेमार जानाय बा बिदिनो माबा मोनसे बेमार जानाय नि गोबां चान्स थायो आरोना बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि फेग्रा मुवा
थानांगौ बिदिनो जोङो गोबां माने खामानिफोरबो मावनांगौ बिदिनो जोङो खामानि मावनानैबो जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो। बिदिनो सानफ्रामबो जों फुङाव सिखारनानै खारनांगौ बिदिनो माखासे खामानि जेरै